औ हेलौ
ओ नोंथांआ खोनादों ना
औ खोनादों
ओ नोंथांआ मा खालामदों दायो
दायोथ' आङो ओरैनो दं थ'यो
अ नोंथाङा दसे सम मोननो हागोन नामा
औ होन
आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो हरनाय जादोंमोन नों थाङ होन नामा राय्लायनो
औ हागोन दे औ दे
उम जोंहा आयदायानो जाहैबाय आं नोंथां नोंथांनाव बेखौनो रायलायनो नो हरनाय जादोंमोनदि जोंनि बर' फोरनि फोरबोफोरनि बागै नोंथांआ मारै मिथियो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
उम औ जोंनि बर'फोरनि फोरबो होनबाथ' उम जोहा मोनथाम बुंजायो मोनसेआ फासटआवनो दङ मागो मागो दमासि आमफ्राय बेनि उनाव बैसागु बेनिफ्राय कार्ति गासा आमफफ्राय मा मागोखौ माबादि फालियो होनबाथाय जोंहा मागोखौथ' फिथा सौराय बिदिनो जानानै फालिनाय जायो
औ औ
म फेला ग ब सनो ग बेलागुरखौ माबादि जायोमोन होनोबाथाय जोङो उम न' लुनानि जानाय जायो आरो ना दुब्लि गेजेराव जों बेखौ‌ नारा जों बानायनानै लुनाय जायो ओ बिदिनो जों फासटाव नाराखौ हानानै लाग्रोनांगौ जायो न' लुनो थाखाय आमफ्राय बिदिनो नाराखौ मोजाङै बेरा होनो औवा नांगौ जायो औवा खाथिजों जोनायखौ माने ओ नाराखौ गोलाव गोलाव होनानै जोङो बिदिनो इन्जुर बादि दुमनानै ओ न' मोनसे बानायनाय जायो आरो ना बेलागुरजानो थाखाय फाय खमफाय जोङो बेखौ माने मा उ म मागोनि दिनाव जायो आरो ज'नो दुब्लिआव आमफ्राय बेखौ जों अखानायै जाखांनानै बेआवनो उन्दुयो हरसे आमफफ्राय अखानायै जाखांनानै जोङो फुङाव माने बिखौ रावबो नुयैयाव ओ सावनाय जायो आरो बेखौनो बेलागुर जानाय बुङो आमफ्राय बिनिफ्रायनो जोंहा मागोआ ओ जागाय लांनाय जायो आरो मागोआव जोङो बिदिनो लारु फिथा आमफ्राय एन्थाब ओ फिथा लावदुम जानाय जायो आमफ्राय लारु एन्थाब बेफोरखौ जानो थाखाय जोंहा माइब्रानि गोनांथि जायो मब माइब्राखौ जोङो सिगांग्रो माइ खौ सौनानै लाग्रोनानै जोङो ओ जावनानै उम सालिनानै बेखौ मोजाङै स्र' खालामनानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनाव जोंहा फिथा जानो थाखाय माइब्राखौ देनांगौ जायोना बिनि थाखाय जोङो मिलावबो लांनाय जायो लारु जानो थाखाय ओमफाय एन्थाबनि थाखाय जोंहा न'आवनो उवालाव गाहेनजों देनाय जायो बेखौ एन्थाबखौ देनो थाखाय जों सिगांग्रो माइब्राखौ खौ सोमग्रोनांगौ दैयाव आमफ्राय सोमनानै मोजाङै रुइबाथाय ओ दै सर'नो थाखाय जोङो मोनसे खेरखा बा मनाफोराव एसे दै गलांनाय जायगायाव दोननाय जायो आरो ओमफ्राय दैया जे ब्ला ओ गलाङो माइरङा गुरै जायो अब्ला जोङो बेखौ उवालाव गाहेनजों देनाय जायो ओमफ्राय गाहेनजों देनानै जोंहा जेब्ला अना दुफु दुफु मोनो अब्ला जोङो बेखौ संग्रायाव एरननानै
माने सालिनाय जायो आरो सालिनानै जों बे गथा गथा एसे रग' रग' ओंखारफिनोना बेखौ जों आरो देफिननानै मोजां माङै गेब्लेहोनानै लानाय जायो बिनि उनाव जोंहा एन्थाबखौ सावनाय जायो आरो बेखौ जोङो एसे सारायफोराव सावनाय जायो बेखौ गोरानैनो सावो बेयाव जोङो सिबिं होनो हायो ओ गुर होनो हायो नारेंखल होनो हायो बेफोरजोंनो जोङो सावनाय जायो बिदिनो जोंहा लारुखौ बानायनो थाखाय जोङो मेसिनाव देनांगौ जायो बेखौ जोङो गोरानैनो दै देयो मानोना बेयो गोबाव समनि थाखाय दोननो मोजां जायो
औ औ
नानैबो देनो हायो अब्लाबो बेखौ जों गोबाव समनि थाखाय लाखिनो हानाय जाया बिनि थाखायनो जोङो मिलाव देनानै बेखौ गोबाव समनि थाखाय दोननानै जाबाय थानो हायो बेखौ जोङो थावजों जानाय जायो देखांनानै लाबोनानै बे गुन्दैखौ जोङो दैजों थिबसे लानानै बेखौ आखाइयाव दुलुर दलुर खालामनानै थावआव एवनानै जोङो साहाफोरजों जानाय जायो आरो बेबायदिनो आलासिफोर फैबाथाय सावै सावै होनाय जायो जों मागो दमासिफोराव
औ औ
ओमफ्राय बिदिब्ला नोंथाङाबो बेफोरनि बागै एसे गुवारै फोरमायलांनो हाग जागोन नामा
औ हागोन ओरैनोथ' नोंथाङा फोरमायलांखाबाय माखासे नों मिथिनाय खिनिखौ नोंथाङानो एसे गुवारैनो फोरमायनानै गालांखाबाय आं जेखिनि मिथियो बेखौ आं एसे फोरमायनि जों ओरैनोबाथ' नोंथाङा मागो दमासिफोरनि बागै फोरमायलांबाय मागोआवहाय जोंनि बर'फोरा बेलागुर साव नानै जानायजों लोगोसे माखासे गोबां रोखोम रोखोमनि फिथाफोर सावनानै जायो जेरै जोङोहाय सिथाव बा एन्थाब फिथा लारु आरो फिथा लावदुम फिथा हासुं बायदि रोखोमनि जोङोहाय मा फिथा सावनानै जायो, आरो सिबिंनि फिथा नालेंखरनि फिथा बेफोरखौबो जोङो माने सावनानै जानायखौ नुनो मोनो आरोना जेरावनो जोंहा माखासे फोरबोफोर दंबावो जे बैसागु बेबोथ' बर'निनो आंगो फोरबो बा फोरबो होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बावहाय जोङो गोबां रोखोमनि गाजा गोमजायै गोमजायै जोङोहाय रंजानाय मोसानायखौहाय मोननाय जायो। जेराव जोङो गावनि आंगो ड्रेसफोरखौहाय जोङो गाननानैहाय गाननानै रंजानाय जायो। आरो जोंनि आंगो दामजुफोरखौ दामनानैहाय जोङो खुगा मेथाइ खननानै मोसानाय जायो, जेराव जोंहा माखासे जोंनिनो आंगो दामजुफोर दंखायो। खाम, सिफुं, जथा, सेरजा हारमुनिम आरो जाबस्रिं बेफोरखौ गरखा बे बेफोरखौ लानानै जोङोहाय मोसानायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा आंगो बा जोंनि बैसागुफ्राव जोंनि बर'फोरनि आंगोद्रेस जेराव जोङो दख'ना गोमो गस्ला ब्लाउस गोजा आरो जोमग्रा फास्रा गोजा आर'नाइ जोमग्रा बेफोरखौ जों लानानै मोसानाय नु नुनो मोनो आरो हौवाफोराहाय गामसा गोथां आरो गस स्ला गोमो आर'नाइ गस्ला आर'नाइ लानानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोननाय जायो, बाव जोङो गोबां गथ' गेदेर उन्दै आरो बोराय बुरि जयै जोङोहाय गावबा गाव मोनसे मोनसे ग्रुप लानानैहाय मोस मोसानाय बा रंजानायखौ नुनो मोननाय जायो। बेजों लोगोसे आरोबाव गामि गामि मोसानायावहाय अननानै बा एसे एनै दान हरनाय बि फोरखौबो अनसुंथाइ हरनाय बेफोरखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो, जेरावहाय खेरखासे माइरं बा फैसा एसे होनानैहाय बैसागु मोसानो थांनायफोरनिफ्राय बोर लानाय आरो माइरंफोरखौहाय दान हरनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बे जों लोगोसे जोंहा बैसागु जोबखांनानै जेब्ला दैज्लां फैयो अब्ला माइ गायखांनानै माइ गायखांनायनि उनाव माइ आबाद मावखांनायनि उनाव जोंहाहाय जेब्ला मास मोनथाम मोनब्रैसोनि उनावहाय फिथाइ थायो अब्ला जोंहा खाटिक खाति गासा मोनसे फोरबो दं। बाव जोङोहाय माइआ जेब्ला फिथाइ थायखांजोबो आरो एसे मोनहां मोनहां जायो बा फिथायाहाय थायनानै एसे रायो अब्ला जोङो बे समावहाय काटि गासाखौहाय फालिनाय जायो बेयावहाय जोङो माइ आबादखौहाय मोजां जाथों साननानैबा माइआ जाहाथे जेबो नस्थ' जाया बिनि थाखाय जोङो बावहाय जेवारि बा थाइगिर ला थाइगिरनि गांखंफोरखौहाय बेयावहाय जों गन थुनानैहाय माइनि गेजेराव नङाबा माइनि खाथियावहाय सुनानै जोङो जेवारि लगायनानै बेबा थाइगरनि लाइखङावहाय
औ
गनावहाय थुनानै जोङोहाय अर ल' लगायनानै धुुब धुना सावनानै आरो लोगोसे गय फाथै जरा लाइजौ होनानै जोङोहाय खुलुमनानैहाय इसे सोरनि सिमाङाव बोर बिनायखौ जोङोहाय नुनो मोननाय जायो बाव जोङो जाहा जोंनि माइ आबादा जेबो न नस्थ' जायाबा एम्फौफोर फैनानैहाय जेबो जालाङा दाउफोरा फैनानै जेबो नस्थ' खालामलाङा बिनि थाखाय जोङो इसोरनि सिबां आरज गाबनानैहाय बे खाथि गासा फोरखौ जोङोहाय फालिनायखौ खौ नुनो मोननाय जायो बेजों लोगोसे जोङो गोदोनि नेमाव मथे बायदियै जोङोहाय बेखौहाय माइयावहाय थावगोथां फुननानै बा बेखौहाय लावथिजोंहाय बुज-बुज्रावनाय बेफोरखौबो माने जोङोहाय मोननो हानाय जादों बावनो जोंहा गोबां आरो गोबां आरो बिदिनो बेलेग बेलेग जायगायाव बेलेक बेलेग मावनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो जोंनि जायगायाव जे जे मावदों बेखौ जोङो नुनो मोननाय जायो।
औ
बिदिब्ला नोंथां जोंहा समानै जानानै फैबाय नोंथांनिसिम बेखौनो फोरमायनानैहाय दोनथ'नोसै
औ जागोन दे।
औ दे नोंथां।